हेल'
हेलौ
अ खोनादों।
औ आं ओ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो। जाबाय आं बर'फोरनि आथिखालाव बोथ थोरजों लानानै आबाद मावनायनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ जों आबाद होनाय बुङोथ' जों बर'फोरा मैखोम माइ आबादखौनो मावो नङा होमबा? माइ आबादानो जोंनि एंगार हायो आरो माइ बर'फ्रा। जोंनि स्निजि जौखोन्दोआनो जोङो मा आबादजों लोब्बा थानाय नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो माइ आबाद खौ जों मैखोम गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जोङो ओ मावो। मानोना बर'फोरा ओंखाम जानानैनो जोङो जिउ खुङो। नङा होमबा जोङो माइ आबादजों लोगोसे जोङो गोबां आबाद मावो जेरै जोङो लेस्रानि आबाद बिदिनो बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मैथा लोगोसे जोङो खुमब्रा बिदिनो जों सांनि फथल खांख्रि खला नङा होमबा आरो बिदिनो जोङो भिन्दि बेफोर रखम आबादा जोंनि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद। आरो जो फाननानैबो जों रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां? जोङो माइखौ जोङो माइ गायनायखौ आं बुंनो थांसै नोंथां जोङो माइखौ। गिबियावनो जोङो खोथियाखौ जों फोना लाग्रोयो नङा होमबा नोंथा? औ खोथियाखौ फोखा खांनायनि उनाव जोङो इखौ थामजि आरो नैजिबा दिननि उनाव जोङो बेखौ फुफिननानै जों गोदानै गायफिननाय जायो आरो, जाय फसलखौ जेनेबा। जोङो, थाम दान बा ब्रै दाननि गेजेराव जोङो ओ दिहुननो हायो आरो माइ फसल आबाद खौ जोङो मोननायसिम जोंनो सेजौ नैजि दिन नांगौ जायो आरो अब्ला जोङो बे मोननायनि उनाव जोङो हायो, हानानै जों बेखौ मो मोजाङै जोङो फिथाइखौ ओ जोङो माइखौ जोङो बाख्रियाव सोनानै दोनो आरो आथिखालावथ' जोंनि साइदआवहाय जोङो टेक क्टरजोंसो बांसिन हालेवनायखौ नुयो, ओ गोदोथ' जोङो नांगोलजोंसो गोबां हालेवोमोन, नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो जोंनि आबाद थिलिखौ जोङो ओ माने माइ गायनाय जायो आरो, अब्ला नों थांमोननि साइदआवहाय इ माइ आबादखौ बोरैहाय मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ ओ नोंथाङा जा सोंथि सोंदों आङो बेखौ गुसुङै फोरमायना होनो नाजागोन ओ माइ आबाद मावनो थाखाय थ' जोंहा नोंथाङानो दहाय बुंनानै होखाबाय ओ गिबियावनो खोथिया फोनांगो जों, खोथिया फोनो थाखाय जोंहा ओ दुख्लियाव दोननाय माइ बोराय बे बेखौ जोङो ओ सोमनानै दोननाय जायो, बेखौ गाजा बेरहोयो, बिनिफ्राय जोङो ओ हालेवना दोननाय दुब्लियाव, दुब्लि एबा फोथाराव जोङो बेखौ सारनानै होयो, सारनायनि उनाव बियो ओ ओ लासै लासै खोथिया महर लाबोयो खोथिया महर लानायनि उनाव बेखौ ओ ओ इदिनो से दान बा नैजि नैजिबा बेफोरदि समाव जोङो फुनाय जायो फुनानै जोंहा ओ हालेवनाय जायो दुब्लि खौ जोङा, ओ दुब्लिखौ जोङो खथाम रोखोमनि हालौवो, गिबि खारिनायखौ ओ हालेवनायखौ जोङो खारायनाय बुंनाय जायो आरो नैथि हालेवनायखौ जोङो सामार होनाय ओ आरो थामथि आर हा हालेवनायखौ जोङो फोमोननाय होनना बुंनाय जायो बे थामथि हालेवनायाव जाखांनि जाखांनायनि उनाव जोङो ओ खोथिया फुनायखौ जोङो बेयाव थुनानै नानै होयो आरो, बिनि उनाव बियो ओ बिदिनो नै, थाम दाननि उनाव ओ लासै लासै मोनलाङो, मोनोब्ला बेयाव जोङो ओ मोनैनि सिगां जोङो गोबां खामानिबो मावबोयो जेरै हासार बायदिसिना सारना होयो, ओ माइआव हाग्रा रज'योबा जोङो बेफोरखौ फुनानै होयो।
औ
बिदिनो मोनोबा जोङो बेखौ ओ ओ हा ओ हानाय जायो आरो, बिदिनो न'खर नि माइआ गोबांबा बेखौ गुबुननिफ्राय मावग्रा लाब नानै जोङो हानाय जायो, बिदि कमबा जोङो न न'आवनो हारसिंङै मावनाय जायो, बिनिफ्राय हाखांनायनि उनाव बिखौ राननो थाखाय दोननाय जायो आरो दुब्लियाव जोङो, ओ बेखौ रानोबा जोङो मो थि खानानै जोङो लानानै फैनाय जायो आरो, खर' एबा ओ जोंहा मा होनो बानग्राजों बाननानै लाना फैनाय जायो आरो न'आव, बेनिफ्राय जों बेखौ ओ नायो लाबनानै, जोंहा आथिखालावथ' गोबां मिसिन ओंखारबाय नोङा होमबा नोंथां? ओ थिग गोदो जोङो मोसौजों नानाय जायोमोन नाथाय दा ओ गोबां मेचिन ओंखारबाय जेरै माइ नाग्रा मेसिना जोंहा ओ रेडिमेड ओंखारखाबाय, बिनिफ्रायाय जोङो माइ नानायनि उनाव जोंहा नायोबा जोंहा जिगाब ओंखारो, बे जिगाबखौबो जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरो नोंथां, आरो जोङो माइखोबो फाननोनो हायो, फाननो हायो ओ गोबाङानो फानो नाथाय गोबाङानो फाना ओ माइखौ जोङो बांसिनै ओ न'नि दुलि एबा बाख्रियाव दोनैनाय जायो आरो गाखोनायनि उनाव ओ बेनिफ्राय ओ बिनिफाय बेखौ जोङो जानो थाखाय ओ मिल मिलाव लांनाय जायो। बिनिफाय बेखौ सौनानै लाबो सौबा जोंहा ओ गुन्दै ओंखारो गुन्दै गुन्दैखौबो जों फाननानै गोबां ओ रां आरजियो आरजिनो हायो ओनिफाय जोङो गुन्दैखौ औ अमा अमाफोरनोबो होनाय जायो औ अमा नाफोरनोबो सारनानै जायो औ।
माइखौ जोङो जेनेबा गोबाङानो जेनेबा गोबां आदबजों गायो नङा होमबा दिनै जोङो माइ गायनायनि बेलायाव जोङो जोङो गोबां माइनि मुं दोङो नङा होमबा जायखौ जोङो आसु माइ माइसालि माइ बिदिनो जोङो रनजित बाहादुर नङा होमबा आरो लोगोसे जोङो गोबां माइ जायखौ जोङो जोसा माइ आरो बिदिनो आयजं नङा होमबा बेफोरखौबो जोङो माने गायफानाय जायो आरो जोङो जेनेबा बर'फोरा फिथा जानो मोजां मोनो नङा होमबा फिथा जानो मोजां मोजां मोननायखाय जोङो माइब्राफोरखौ जोसाफोरखौ जों इसे इसे जों गायनानै लायो। आरो जों गोबां बिदिनो नाम जायखौ जोङो मुंख'जोबनो हाया गोबां ओ जेरै होनना बुंगोन गो ओ जाय जायखौ जों एग्रिकालसार दिडिपार्टमेन्टआ गोबां बिबांनि जेरै माइनि मुं दिहुनदों नङा होमबा जों बेफोरखौ जों दिनै फंसे सोदोबा बुंना फोजोबनो हाया गोबां माइनि मुं दङ जेरै सेभेेनटि फिफ थि पकतर पकतर बिदिबो माइ मुंदों जेनेबा नङा होमबा जायखौ जोङो आस स्रा फैयो जोंनि साइडआवहाय ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ।
अ जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जोङो आस्रा माइखौ बांसिन फोनाय जायो आरो नोंथां
औ
मानोना जोंनि ओ जोंनि साइडआवहाय गायनाय फुनायफोरा जोबोर मानसिनि आंखाल जा जालांबाय जायखौ जोङो ओ मानोना ओ गोबां मानसिया दिनै आस्रासो फोखायो डाइरेक्ट बेयाव जोङो खोथियाबो खालामला बेखौ डाइरेक्ट जेखौ खोथिया रोखोम फैयो बिदिनो फोखानाय जायो आरो आरो जोङो बिगासे हायाव खमैबो थाम किल' बा थाम नै किल' नै किल' ओ बाजौ ग्राम बिदि जोङो होनाय जायो आरो बिगासे हायाव माइखौनो नोङो बिगासे हायाव फिलाव खालामनांगौ आरो
औ ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों नोंथां हेल' नोंथां
हागोन नोंथां
ओ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो होनदो ओ नोंथांनि ओनसोलाव ओ माइ गायनो थाख हाय दैखो बबेनिफ्राय मोनो?
औ जोंनियाथ' जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा मोजां खोथाखौनो सोंदो जोंनि ओनसोलाव माइ गायनांगोब्ला जोंनिया ओ बै हाजोनिफ्रायनो फैयो आरो दैया ओ मोनसे भिमुक रखम गयो बियो माने गबाय थयो आरो दैया बियो नांगौ अबयसानो बियो गबाय थायो आरो लोग गोसे प्लास अखानि अखासिम फरखा खालामो आरो लिजोंसो बांसिन बर'सा खालामनाय जायो आरो मानोना जोंनि बेवहाय सिल' बिदि फबनायबो गैया बे बेखायनो जोङो दैज्लांनि बोथोराव जों अखाखौनो भरखा खालामनानै माइ आबाद बेखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
ओ नोंथाङाबो आंनि फ्राय माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा नोंथाङाबो आंनियाव सोंथि सोंनो‌ हागोन!
दि औ नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि
ओ जोंनियाव बिदि सिलु सोबनाय जेबो ओ राहा गैया बिदि जोंनिया जोंनि ओनसोलाव‌ मा ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनिथिं-